हेलौ औ औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथां मा खालायगासिनो?
ओरैनो दं नै नोंथां।
ओरैनो दं होनबा ना नोंथां औ होमबा नोंथां आं नोंजों दा कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय दा नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव फंनैसो सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
अ सावरायजागोन नोंथां।
अ दा नोंथाङा दसे सम आंनो बे आयदानि सायाव सावरायनायाव ओ नोंनि बेसेन गोसा समखौ ओ होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ दा बिदिब्ला जोंहा ओ आयदायानो जाहैबाय दावबायनाय बे दावबायनाय बा जों दावबायनायखौ जों सुबुंफोरनो मानि थाखाय नांगौ बा मानो दावबायो आरो दावबायनाया मानि थाखाय गोनांथार सासे सुबुंनि जिउआव दा बैफोरखौ लानानै बा बैफोर माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै नोंथाङा ओ जा एसेयै मिथिगौ बेफोरनि बागै आंनो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
दे होमब्ला नों थाङा बे दावबायनायनि बिथिंङाव बिथिंखौ लानानै ओ एसे फोरमायना होदो।
औ नोंथां दावबायनाय होनोब्लाथ जोंहा गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनायफोर यो जेराव खायफा सोरबा सुबुंङा ट्रेनजों दावबायो सोरबा बाइक फोरजों दावबायो सोरबा गावनि गारिजों सोरबा ट्रेनजों सोरबा बिरखंफोरजों दावबायनाय फोरजों
औ
नुनो मोनो
औ औ औ
दावबायनाया दावबायनायखौ गोनांथार होननानै बुंजायो मानो होनब्ला जोंहा बबेबा गोजान दाबसे जायगानि बारहावा बा बिनि नुथफोरखौ जोंहा दावबायनायनि गेजेरजोंसो नुनो मोनो नालाय दावबायनानै इसो नायनानै नुनो मोन नालाय जोंहा दाउ दावबायनानै गोबां मोनथियैफोरखौ मोनथिनो मोनो नुयैफोरखौ नुनो मोनो
औ औ
जोंहा जोंहा बाइकजों बा साइकेल मटरफोरजों दावबायनायनि दावबायनायावनो जोंहा मोननै मोनथामसो डिस्ट्रिक् बारनानै दावबायनाय दावबायनायाव जोंहा गोबां थाखा फैसानिबो गोनांथि जायो ओम जेराव बाइकजों दावबायनो थाखाय जोंहा बाइकआव पेट्रल सोनांगौ जायो बेयाव पेट्रल सोनो थाखाय जोंहा फै फैसा नांगौ जायो
औ औ
जा बाइकजों दावबायनो होनोब्ला जोंहा ज लोगो नांनानै दावबायनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो जेराव ज लोगो नांनानै जों गुबुन दाबसे जायगायाव बेरायो जेरै शिलंफ्राव होन मेघालयाफ्राव होन
औ
लादाख बेफोरबायदिनो अरुणाचल बेफोरबायदि हादरसाफोर फ्राव बा डिस्ट्रिक्टफ्राव जों दावबायनायखौ जों नुनो मोनो
औ औ
औ जेराव जों मेघालयफ्रावनो होन बा शिलंफ्रावनो होन जोंहा बेयाव दावबायबा गोबां सम नांगौ जायो बे बाइकजों दाउ बाइनो दावबायनायनि बेलायावनो जोंहा बेयाव थाङोब्ला जोंहा थाव सोनांगोन पेट्रल सोनांगोन बाइकआव थांनांगोन बिनि उनाव जोंहा
जानो बे गोजान सम हान्थिनायाव जोंहा जानो थाखाय ओंखाम उख उखैगोन ना बे समाव आदार उखैनाय समाव जोंहा जानो थाखाय हटेलफ्राव हाबनांगोन अब्ला जा ह हटेलाव हाबोबा जा बेयावबो फैसा नांगोन ओमफ्राय बेयाव जोंहा मिथि जों माखासे आयदाफोरखौ मिथिनो मोनगोन जे जोंहा हटेलफोरावदि मादि माब्रै माब्रै बिनि हटेलफोरनि थासारि बि हट फोरखौ जा मिथिनो मोनगोन दावबायनायनि गेजेरजों लोगोसे जोंहा जि जायगायाव सौहैनांगौ बेयाव सहैनो थाखाय
औ
थांबावनांगौ जागोन जोंहा हमस्टे थानांगौ जागोन
औ
बबेबा हटेलफ्राव जोंहा रुम लानानै थानांगौ जागोन बेफ्राव जोंहा बे हट हटेल बा रेस हटेल बा हमस्टे फोराव जोंहा गोबां बायदि बायदि मोनथिनो मोनै बा नुफेरै बेफोरखौ जोङो नुनो मोनगोन बा मिथिनो मोनगोन
औ
बेफोरबायदिनो जोंहा दावबायनानै गोबां रोखोमनि नु मोजां मोजां नुयैफोर थास नुयैफोरखौ नुनो मोनगोन माखासे मिथि खोथाफोरखौ मिथिनो मोनगोन जेराव जोंहा मोजां मोजां गोबां बिदिनो नुफेरै मोजां मोजां नुथायफोर नुनो मोनो ओमफ्राय मिथियैफोरखौ मिथिनो मोनो बिदिनो गोबांथार बिदिनो माखासे माखासे मानसिनि मान जि माहारिनि सुबुंफोरनियाव जोंहा गोबां फोर थायो बेफोरखौ जोंहा बेरायनायनि बेरायनायनि गेजेरजों माने बावगारनो बा गोसोखौ मोजां खालामनो हायो बेरायनायनि गेजेरजों माखासे मोजां नुथाइफोरखौ नुनानै माखासे मोजां खोथाफोरखौ मिथिनानै जोंहा बेफोर दुखु दाहाफोरखौ बावगारनो हायो दावबायनायनि गेजेरजों नोंथाङा बो दावबायनायनि सोमोन्दै आंनो फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां हागोन औ दा दानि बावैसो नोंथाङा जाबायदि दावबायनायनि सायाव बुंलांबाय जे जों सुबुंफोरा मानि थाखाय दावबायनांगौ बा दावबायनाया सुबुं माहारिनि जिउजों बा सुबुं माहारिजों माबायदि सोमोन्दो दङ दा बिनि सायाव नों दानिसो फंनैसो बुंलांबाय दा बे जा नोंथाङा बुंलांदों नंगौ सैथो जोंहा दावबायनाय होननानै बुंनो थाङोब्ला दावबायनायावहाय जोंहा गोबां रोखोम रोखोमै दावबायनो हायो जोंहा थाबायनानैबो जोङो खाथि खालायाव दावबायनो हायो गारि मथरजोंबो जोङो गोजानाव थांनो हायो बा ओ ओ जोंहा गोजौ गोजौनि हान्था मेला फ्लाइट बिरखंजोंबो जोङो गोजान गोजान दाबसे जायगासिम जोङो दावबायहैनो हायो आरो दा दावबायनाया मानि थाखाय गोनां होननानै जोङो बुंनो बुंनो हायो होमब्ला जों बुंनांगोन जे जोंहा नों जा जायगायाव थादों बा नोङो ज जाय जा समाज जा समाजाव बा जा जायगायाव नोङो दङ दा बे एरियानि बागै नोङो मिथिगौ नों बुजिगौ मिथिगौ जोंनि समाजाव दा जोंनि थासारियाव माबायदि सोलिदों बिनि बागै नोंथाङा माखासे आयदाफोरखौ मिथिखागौ नाथाय बै गुबुन जायगानि गुबुन ड्रिस्ट्रिक बा गुबुन हादोरनि माखासे नियम खान्थिफोरखौ जोंबा नोंथाङाबो मिथिया जानो हागौ जायनि जउनाव जोङो दावबायनायनि जोहै जोङो मिथिनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो जोंहा दावबायनो थाखायथ' गोबां जायगा दङ दा बे जायगाफोरा जा जेन'बा सुबुंफोरनि सायाव सोनारसै आरो नोंथाङा बबे जायगायाव बेरायनो लुबैदों बा मानि थाखाय बेरायनो लुबैदों बबाव थांनो लुबैदों दा बेफोरो गासैबो सुबुंनि सुबुंनि सायाव आरो नोंथां दा बिदिनो जोंहा बेरायनायावहाय गोबां माखासे गियान नलेजफोर जोङो मोननो हायो आरो नोंथां माखासे जों मोनथियै गियानफोरखौबो जोङो दावबायनानै मोननो हायो आरो। गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन नेमखान्थि बिदिनो मोनसे हादोराव माखासे नेमखान्थि गुबुन मोनसे हादोराव माखासे गावसिनि आसार खान्थि नेम बायदि बायदिखौ नुनो मोनो आरो दा बिदिनो जोङो बेरायोब्ला जोंहा बैफोरनि माखासे गुन गियानफोरखौहाय जोङो सोलोंनानै लानो हायो आरो। बिदिनो ओ गाव जिबायदि बिदि थाखोआव दङ दा बे थाखोनिफ्राय जोङो बेरायनानै माखासे रोंगौथि गियानफोर मोनो बा गावखौनो जोङो मा होनो मोनसे गोजौ थाखोआव दावगानो हायो आरो गावखौनो गावनि जिउखौ जेन'बा मोनसे आपग्रेद लेभेलावहाय जोङो लानो हायो आरो मानो होनोबा जोङो गुबुन गुबुन जायगानि बाख माखासे गियानफोरखौ मोनोब्ला माखासे रोंगौथि फैयो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ दा बेबायदिनो जोङो
ओ बेरायनायनि गेजेरजों जों जेन'बा जोङो बेरायनायावहाय बा बेरायनायखौ जों मानि थाखाय सानो होमब्ला जों माब्लाबा समाव बिदिनो दुखु दाहा थायो गोसोआव टेनसन जायो बैफोरखौ जेन'बा बावगारनो थाखायबो खायफा खायफा सुबुङा दावगायो आरो खायफा खायफाया माखासे मोजां मोजां। थायफोरखौ नुनो बा नायनो लुुबैनायनि थाखाय ओ। बेरायनायखौ नुयो बा दावगानाय ओ दावबायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। दा बे दावबायनायनि रिजनफोर माबा जाहोनफोरा गुबां आह गुबुन गुबुन सुबुंफोरनियाव गुबुन गुबुन थायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंगौ बिदिनो। जोङो जेन'बा बा दाउखौ जोङो नुबोगासिनो आरो।
औ।
जोंहा खासे ओ फरायनायनि बिथिङावबो मोनजोबा गासिबो रोंगौथिफोरखौहाय माखासे बाहायरा नलेजफोरखौ। दा बै फोरखौनो जोङो बेरायना नै मोनो आरो बेरायनानै जेनेबा माखासे आसारखान्थि दोरोमफोर खौबो जोङो सोलोंनानै लानो हायो गुबुन हादोरा जेसेबां दावगादों ओ बेवहाय जि हादोराव गोबां गोग ओह गोग्गो समाज दावगानायखौ जों नुयोब्ला। जोंनि समासाव माबायदि दावगाना बिनिफायबो जों सोलोंनानै। जोंनि समाज खौबो। गोयै दावगाहोनायाव जोङो गोहोम खोख्लैनो हायो आरो। दावगा होसिननोबो हायो दा बैफोरबायदिखौ जोङो नोजोर होनानै। नाहरोबा जों सासे सुबुंनियावहाय दावगानाया जोबोर गोनां होननानै जों बुंनो हायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ। नोंगौ दा नों थांजों नोंथांनि ओह बेसेन गोसा समखौहाय नोंथाङा आंनो होनानै दावबानाय दावगाइन ओ दावबायनायनि सायावहाय फंनैसो जा एसे मिथिगौ फोरमायलायनायनि थाखाय । आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांनिसिम गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
नौ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां।
दे होमब्ला।
औ दे।